नोंथां हेलौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथां ओ जोङो ओ ना माने गोदोनिफ्रायनो बाथोन जाबोबाय थाग्राखौ सावरायनो नागिरदों नोंथां।
औ
ओ जोङो गोदोनिफ्रायनो माखौ बाथोन जाबोबाय थानाय नोंथाङा मिथिगौना
औ एसे एनैखौ मिथिनो मोनो माने गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा मा मा बाथोन जा बोयो
औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
बिदिनो मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गोदोनिफ्रायनो आथिखालसिम सोलिबोनाय बायदि दियै बर'फोरा ना बाथोनफोर जायो।
औ नोंथां
आरो इदिनो बिलाहिफोरखौबो बाथोन जायो।
आरो
आरो बिदिनो आलु बाथोन जायो।
औ‌ नोंथां।
आरो बिदिनो ना गोरानफोर
औ नोंथां।
गोबांफोर जेरै फान्थावफोरखौबो सावनानै बाथ थोन सिफ्लेयो
औ नोंथां‌।
औ बिदिफोरखौ जानाय नुबोयो आरोना। आरो औ आरो गोबांफोर दंबावो नाथाय आं माखासे नामफोरखौ बाव जोबबाय आरो।
औ जेरै जोङो नाफामखौबोथ' जाया नङा होनबा नोंथां।
बर'नि ट्रेडिसनेल खा।
औ ओमफ्राय बे नाफामखौ आं बोरै बानायो नोंथांनि एसे फोरमायना होनोसै।
जोङो नाफामखौ नाखौ जोङो बिलो बिलोमानिफ्राय लायो आरो नोंथां । हामफाय लायनानै जोङो बे सानदुं सान्दुं गोसायाव फोराननानै लायो आरो नोंथां रानजासे।
औ
ओमफाय बिनिफ्राय जोङो रानजासै रानजासे फोराना लानानै एसे रानबाय आरो राननानै बिनिफाय जोङो रानबाय नालाय बेखौहाय जोङो उवालाव देनानै लाबाय आरो सु माबा गेब्लेेजासे नोंथां। बेनिफ्राय जोङो खुमब्रा एसे हाबाय सासे सिथोब सिथोब जायो आरो। आरो बे ना बाथेना ओमफाय दुदावलि गांखंखौबो होबाय ओमफ्राय ज' देफाबाय आरो नोंथां। देनानै जोङो देनानै जोङो माबाबाय मा होनो औवा हासुङाव सोनानै दोनबाय आरो गोबाव मानि गोबाव मानि दोननानै बेखौनो जोङो फुं फुुंङाव एसे एसे एवनानै ओंखाम गुदुं गुदुं जानो हा यो आरो नोंथां।
औ
बेनिफाय जोङो बाथोनफोरनि मादाव आरो बहल बाथोनबो जायो नोंथां। जोङो भुहल बाथोनखौ माबायदि बानायनाय जायो बेखौबो एसे फोरमायना होनि
औ औ
ओ बहलखौ जोङो एसे गोरलैदब गोरलैदबखौ खानानै लाबोबाय आरोना नोंथां बेनिफ्राय जोङो अराव नङाबा अरावथ अरावसो बांसिन संनाय जाखायो नालाय अराव मेनानै लाबाय आरो जोङो अराव मेनानै लानानै बानलुखौबो एसे सिफ्रु सिफ्रु मेबाय आरो बानलुखौबो मेनानै जेब्ला बहला मोनो अब्ला जोङो जिरनानै लाबाय आरो नोंथां। जिरना लानानै जिरना लानानै जोङो गामब्लायाव होयो आरो ओमफाय बानलुखौबो सावना लानायखौ मोनबाथ ओफ्राय मोननानै थफियावहाय आरोना माबाजों बानलुजों सामब्राम गुफुर होनानै देग्लिनानै लाबाय आरो ओमफ्राय बे बहल सावनायाव होसनबाय होसननानै द माबा थावखौबो एसे होनानै सिफ्लेनानै जाबाय आरो नोंथां
औ
आरो नोंथाङा बे ना बाथोनफोरखौ बोरै बोरै सङो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां? ‌
औ हागोन नोंथां ना बाथोनखौथ' जोङो गिबियावनो नाखौ बिलो एबा फुख्रिफोरनिफ्राय हमना लाबोनै
औ नोंथां
औ एबा बायनानै लाबोनानै बिदिनो नवाव सायगोरो आरो दा बिदिनो औ सायनानै मोजाङै लाबोनाय जायो आरो खि गारनानै माने मोजाङै सुनानै लाग्रो आरोना
हनथाव
औ आरो बेनि उनाव बिदिनो औ पियासखौ बिदिनो दरसेफोर हानानै लाबोखायो आरो बानलुखौबो बिदिनो एसे बुरजायैनो सायनानै लाफाखायो आरोना
उम
औ आरो बिदिनो अरजाबखौ अरजाबाव अर जनाय ज आरो औ आरो बिदिनो सारया दुङोब्ला थावखौ होसनो आरो थावखौ होसननोब्ला थावा दुङोब्लाथाय बिदिनो नाखौ एवैना सिगनायदिनो हालदै संख्रि होनानै औ हालदै संख्रि होनानै एवसिगोन एवनानै बिनो उनावहाय एसे मोजां जाबाथाय पियास आरो बानलुखौबो एवफासिगोन आरो
नोंथां
बिदिनोहाय नाया मोनबाथाय माने गासिबो मोनजोबबाथाय बोखांसिगोन आरो बोखांनानै औ औ बोखांनानै बिदिनो
हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां